हेल' नोंथां
अ नोंथां औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ औ औ खोनादों
ओ गोजोन सानजौफु समनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय नोंथां
औ आंनिफ्रायबो नोंथां नोंनिसिम
औ जोङो दिनै एसे जानाय लोंनायनि बागै सावरायनोसै।
औ औ।
औ, आतसा जोंनि जाखिनि जानाय मैगं बेफोरखौ ओ जों खायसे बेसादाव जोङो माखासे रासायनारि माबा मोनसे मुलिफोर होयो। फोराव जोंहा गोबां एफ जायो। बेनिफ्राय नोंथाङा गिबियावनो ओ न'खराव गायनाय न'खराव जोङो मा मा मैगंखौ जोङो न'खराव गायनो गायनानै मोनो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनाय।
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथांनि सोंथि बायदियै ओ खोब मोजां मोनदों नोंथाङा दि आंनाव सोंथि खालामदों। ओ बेनिखायनो आं नोंथांनो जिखिनि हायो आं बेखौ फोरमायहरगोन। ओ जोंहा न'आव गायनाय एकदम लकेल मेगं बुङोब्लाथ' जोंहा एकदम नेचारेल मेगं माने बेयाव जोङो माने बांसिनानो बिदि मुलि सुलि बायदिसिना होनाय जाया। आ जोंहा ओ लाइ गायनाय जायो लाफ फा गायनाय जायो। औ आरो ओ ओ आलु
औ।
आलु बिदि आरो ओ दुन्दिया बायदिसिना बेफोरखौ जों न'आव गायनानै मोनो। मुला बायदि बिसिनाफोरखौ औ जों ओ गावनि ओ जानो थाखाय आन्था गावनो ओंख्रै ओ जानो थाखाय माने जों बेखिनिखौ एसे माने न' उसुं जिंखि मानि माने जों बेखिनिखौ जोंङो ओ फोनाय जायो आरो गायनाय जायो। मानो होनोबा जोंहा बेयाव माने ओ न'आव जानाय ओ मैगंफोराव जोंङो माने बेफोरबायदि ओ मुलि सुलि जोङो जेबो बाहायनाय जाया। ओ बिदिनो आरो ओ फोथारफोराव जुदि ओ नोंथांङा मेगं ओ बायदिसिना जुदि मेगं गायोब्ला फोथाराव गायनाय मथे जोंङो माने ओ मोनसे मुलाम्फानि थाखाय ओ रां रुफानि थाखाय जों मानो ओ गायनाय जायो। बेहाय जों माने एसे ब्लाबो जोंङो माने मेगंखौ मोजां जाजानो थाखाय जोंङो माने बेहाय ओ एसे एनै माने मुलि बायदिसिना सिना माने जों मिक्स खालामनाय जायो होनाय जायो। जाहाथे माने एम फौ बायदिसिना ओ अरनो हाया सुनो हाया। बेनि थाखाय जों माने ओ मुलि एफोरबायदिखौ जोंङो माने बाहायनांगौ जायो आरो। ओ जाहाथे माने नोंथांनि ओ नकसान जाया ओ जि जिखिनि नोंथांङा खरसा खालामदों। रां बे खरसाखौ मोनफिननो थाखाय आरो बा बिनि ओ से गुन बारा मोननो थाखाय नोंथाङा बे खौ राहा लानाय जायो मुलिनि ओ बागै राहा लानाय जायो जाहाथे मैगंया मोजां जायो बेनि थाखाय आरो बिदिनो जों ओ गाव जानो थाखाय बुङोब्लाथ' जों न'फोराव माने जोंङो ओ बेफोरबायदिखौ जों खालामनाय जाया आरो माने मुलि बायदिसिनाखौ जों होनाय जाया सारना होनाय जाया। औ नोंथां। ओ बेखौनो जों माने ओ ओ जेराव ओ ओ बेसर बेसरबो फैयो जोंङो बेफोर बेसराव जोंङो मुलिखौ होनाय जायो ओ जाहाथे एम्फौ बायदिसिना अरा बेनि थाखाय आलुबो होनाय जायो जों बेफोराव ओ बिदिनो कबि बान्दा कबि अल खबि ओ फुलकबि बेफोरखौबो जों ओ फोथारनि फारसेयै जों माने बेखौ ओ आबाद मावनाय जायो।
औ।
औ। आरो नोंथांङा माबाफोर बिनि बागै एसे गुवारै फोरमायबावनो हागोन नामा नों थांङा
औ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथिखोनो खालामबावनि।
औ औ।
जेनेबा मैगं ओ न'खराव फोनाय गायनाय फोनायनि ओ जिखुनु मैगं जायखिजाया नोंथाङा अबे मैगंखौ नों नोंथाङा नेचारेल मोनो आरो माबे मैगं खोनथा जानो मोजां मोनो।
औ खोब मोजां सोंथि नोंगौ जोंनि नेस बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ गिबियावनो बे मोननै मैगङा फैयो लाइ आरो लाफा बे जोंनि माने ओ नेचारेल जायो माने बेयाव जोंहा माने एसेबां मुलिनि गोनांथि गैया माने बियो आरो ओ जोंथ' आरो मुलि खौ बाहायो जेनेबा मोजां जानो थाखाय एबा ग्रौ ग्रौ जानो थाखाय एबा मोजां ओ नुथायाव नुनो थाखाय जों माने मुलिखौ बे फोराव बाहायनाय जायो नाथाय ओ बियो आरो गोथावनि ओ गोथावजोंसो रुजुजागोन नङा होमबा गोथावनि बागैसो माने ओ जोंहा माने न'फोराव होनायाव जेनेबा ओ ग्रौ ग्रौ जायाब्लाबो मोजां सेहेरायाव माने मैगङा फैयाब्लाबो जों माने बे मैगंखौ जोङो ओ खाख्रब खाथ्रबब्लाबो जों माने बेयाव बेखौ खानानैनो जोङो माने संनानै जायोब्ला जों गोथाव मोनो आरो। गोथाव मोनो। औ। बेयो आरो गोथावनि सायावसो थांगोन ओ ओरैनो जोंथ' आरो बिदि फाननाय आरि माबा खालामनायावसो जोंहा माने बियो ओ जों बाहायो माने बेफोरखौ नेचारेल जोंनि मैगं गोथाव मोननाया जोंहा ओ बेनो ओ लाइ आरो लाफा बेनि सायाव आरो माने गुबुन मैगङाथ' आरो बिदिनोसै गासिबो ओ गासिबो माने मुलिनि सायावसो माने गासैबो माने जालांनायखौ आं नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ थारैनो सैथो
ओ नोंथाङा बिनि सायाव आरो माबाफोर ओ बुंबावनो हागोन नामा?
अ अ ओरैनो सुंद'यैबाबो बुंनि आं नोंथां।
औ
उम ओरैनो जोंहा आ बिनि आ बेयावबो माखासे जोंहा एसे मुलि होनाय ओ खायसे जोंनिया गामियारि ओनसोलाव जेनेबा ओ बोथोर बाय बोथोरथ ओ बोथोर लानानै बोथोरसो जोङो मैगंफोरखौ गायनाय फैनाय जायो नालाय। जेरै जोङो लायो लाइ लाफानि समाव जों लाइ लाफा स फैयो आलु गायनायनि समाव जों आलु गायो। जोगोनार फोनायनि समाव जों जोगोनार फैयो बेफोरबायदिनो माइ आबादनाबो बिदिनो जों बोथोर मोनसेयावनो जोङो जोंनि गामियारिफ्रा फै गायो। फुयो। दा बिदिनो बैफोरबायदि जोंनियाव मोननाय बेसादफोरखौनो लाइ लाफायानो जा आलुआनो जा अलखबियानो जा बिसोरो माने खायसे जोंनि टाउनारि बा नोगोरारि सुबुंफोरा बेफोरखौ माने ओ बो बोथोरजों लोगोसे नङालासिनो माने जाय बोथोराव बे मुवा बेसादखौ मोननो थाङा बिसोरो मुलि होनानै हासार होनानै जेनेबा बै मैगंखौ जेनेबा बोथोर गैयियावबो बिसोर गायो आरो हा बैफोरबायदियाव माने ओ माखा से जोंहा बेमार आजार सोमजिनो नागिरो आरो। माने बोथोर गैयियावनो नों मोनसे बेसादखौ जोङो थांहोनो नागिरोब्ला बेयाव गोबां जा मुलिनि गोनांथि जायो दा बैफोरबाय बिदिनो जों नोगोराव मोननाय टाउनाव मोननाय जोंनि माखासेम ओ मैगं थाइगं फ्रा मुलि सोमजिना मुलि जेजे जोंनो गाय माबानानै थांनानै लाखिनो जायो नालाय बै बेफोर मैगंआनो जोंनि माने माखासे अंग'खौ जेनेबा ओ लासै लासै बेमार फारसे नाख्रेबलाङो आरो बेनिखायनो जोङो आ बो थोरनि मैगंखौ जों बोथोरावनो फोनानै गायनानै न'खरावनो जानाया मोजां। ओ गुबुननिफ्राय बिदिनो जोङो टाउनफ्राव मोननाय नोगोरफ्राव मोननाय मैगं थाइगंखौ ओ जायोब्ला बैफोरो माबा बेमार जों जोङो भुगिनो गोनां जायो आरो
औ नंगौ।
ओ बयनिफ्राय साबसिन मैगं मोनो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव मोनो बेफोरखौ मुलि गैयि मुलि गैला नेचारेल एकदमबारे एकदम फ्रेस आरो
नंगौ नोंथां
ओ होमबाना जोंनि देहायाबो एसे मोजाङैनो थायो।
औ
बेनो आरो
नंगौ खोब मोजां मोनदों ओ खोनानानै नोंथांनिफ्रायबो बेखिनिखौ मिथिनो मोननानै नंगौ मानो होनोब्ला जोंनि ओ गामियारिनि बायदि जोंहा ओ मैगंफोरा माने ओ जोंनियानो माने नेचारेल मैगं बिदिनो सहर टाउनफोरनियाथ' आरो ओ मा बुंबावनो जेराव ओ मैगं थाइगं गायोब्लाबो बिसोरो बांसिन नोंथाङा सिगाङाव बुंलांबाय बिदिनो हासार बायदिसिना होनानैसो थांना थाहैयो बिसोरो आरो बिदिनो ओ बिसोरो ओ ओरैनोब्लाबो बिसोरो नेचारेल बेफोरबायदि मैगंखौथ' टाउनाव मोनहैखाया बहुद गोबाङानो बिसोरो गोबाव समनि उनावसो बे मैगं खौ मोन-मोनजायो। ओ जेराव। ओ जोंनिफ्राय गामियारिनिफ्रायसो मैगं थाइगंआ सहराव ओ मोनैयो साननै सानथाम एबा सानसेनि उनाव बेफोरबायदि मैगंखौसो बिसोरो मोनजाहैनाय। जायो। आरो बेबो मा ओ जाखांनायनि उनाव जुदि आग्लायना थानाय मैगंखौ आरो बिसोरो फ्रिज बायदि सिङावसो दोननानै ओ आरो बेखौ बिसोरो अखानायै संनानै जायो। बिसोरनि थाखाय माने बियो ओ ने माने माबा नंला बिसोरो। सेन मोनजानाया जिखौ जों मोनजानाया ओ ओरैबायदि बे जों गावनो फोदों आरो गावनो गोसोबायदि ओ बे मैगंखौ खानानै जानो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बुंनो थाङोब्ला जों माने एकदम मोजां ओ सारेल बे मैगंखौ जों माने गिबियाव जों गामियारिफोरा मोनजाग्रोयो। बेनि उनावसो बिसोरो टाउन सहर फोरनिया माने जोंनि उनाव मोनजानाय बायदिखौ आं नुहुरनो।
औ थारैनो सैथो जोंनिया माने ओ निजेनो गायनाय निजेनो जोङो फोनाय बेफोरखौ जोङो सम जेनेबा गोसो बायदि समावनो जानो हायो जेनेबा जाबानो जोंहा जेबो साइद एफेक्टस जाया आरो बे
औ नंगौ नोंथां।
बाय नोंथांजों दसे सम सावरायनानै जोङो बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन थ'नोसै जों उनाव मोजां सरायबावगोन नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
दे नोंथां